औ नोंथां। औ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों ओं ओं।
औ औ।
मा खामदों नोंथां?
नै ओरैनो बेरायला गा सिनोसो
औ औ थिनदों थिनदों।
नोंथाङा?
औ आंबो नै ओरैनो जिरायना दं ओंखाम जाखांनानै।
औ औ औ। मा ओंख्रि जा खो?
ओ ओरैनोथ' आलुजों माबासोमोन भिन्दि। आलुजों भिन्दि। औ नोंथाङा?
मा होनदों?
नोंथांनालाय मा ओंख्रि जाखो?
औ ओ आं जाथ थ'आखैनो नोंथां। औ जानाय जानाय जाथवाखैनो नोंथां ओं औ। नोंथांना एसे सम सम थाबथादों नेट प्रब्लेम जादों नामा?
औ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों जानाया अखाबो हादों जे एसे
अ अखा हागासिनो ना?
औ अखा हानायखाय एसे प्रब्लेम जादों माने नेदा।
औ औ औ। मा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा? देेलाय बुंलाय।
नोंथांनि नखराव साबेसे दं नोंस्रा जेनेबा?
ओम दङो ओ साब्रै दं सा ओंफोरनाव।
साब्रै ना?
औ औ।
उम जों ओ आं मोनसे ओ जुदि ओ मोनसे नखरनि आइजोआ माबायदि जानांगौ न'खरखौ सामलायनो थाखाय एसे बुंनो हागोन नामा? सासे आइजोआ नो नखरनि गाहाय आइजोआ माबायदि फाव लानांगौ।
औ सासे नखरनि आइजोआ ना।
औ।
आं जा हायो एसे बुंनायसै। ओ जाबाब जाया बाबा ना नोंथां।
दे अ नोंनि मिथिनायखौ नोंनि मोनदांनायखौ फोरमायदो।
औ‌। नखरनि सासे आइजोआ ओरैबायदि जानांगोन जे ओ जेनेबा हमनानै ला हौवा हिनजावानो जाबाय जेनेबाना ना। औ। हौवा हिनजावा जाबाय ओरै हिनजावा जेनेब्ला ओम हौवा खौ माबायदियै आब्रुथियै माबायदियै अनसायनांगौ? आरो हौवाया हिनजावखौ माबायदि अनसायनांगौ? बेयाव जेनेबा हिनजावा गोहोम गोबाङैनो माबा थाबाय आरोना मावनांगौ हाबाया बांसिन जायो आरोना हिनजावनिया? ओ। हमना ला हौवाया जेनेब्ला बबावबा थां थाङोबा। ओ बेनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै ओ जगार खालामनांगौ लोगोसे इदिनो बेयो जेब्ला बहाबा थांना फैयोब्ला मेंनानै फैनाय हिसाबै बे हौवाया जेब्ला जिरायो अब्ला हौ हिनजावा बेनो ओ माखासे दै दै लोंनाय, मेंना फैनायाव दै लोंनो लुबैनाय बेफोरखौ एसे हमदांस हाना बुजिस हानानै। हौवाखौ एसे रेसपेक्टै ओ जानाय लोंनायखौ लोंहोयो जाहोयो। ओ आरो लोगोसे, बेफोरबायदिनो आइजोनि ओ माखासे मावनांगौ हा ओ खामानिफोरा जा ओ इदिनो, नखराव ओ जाखिनि बिमा बिफा बा हौवा थायो बेफोरखौ एसे मोजाङैनो जानाय लोंनाय। बानायना होयो। लोगोसे माखासे गेदेर गेदेर सुबुंफोर जेनेब्ला म ओ गामिनिफ्राय सोरबा जे फैयोब्ला बेफोरखौ माने जिरायनो थाखाय बा रायदावनाय रायज्रायनाय बेफोरो माने। एसे थाग थिगै माने रेसपेक्ट गोनां जानांगोन आरो। हिनजाव मानसिनि आखुवा सोरबा बोराय बुरै फैयोब्ला बेफोरखौ माबायदि रेसपेक्ट होना जिरायनो थाखाय जायगा होनाय बेफोरदि रायज्रायनाय बेफोरो हिनजाव माहारि। नि आखु जानांगोन आरो औ ओ बिदिनो हाबा जादों होननानै उदां उदां बिमा बिफानाव सिगां जाबायदियै सिख्ला समाव थायोमोन ओ बेरायनाय बहाबा थांनाय। बेफोर माने गासैबो बन्द जानांगौ आरो माने, ओ हाबा जानाय हिसाबै आरो। सिख्ला समाव जाखिनि ओ बिमा बिफा दंमोन बिनि उनाव हौवानाव थांनानै जाखिनि बिमा बिफा मोनदों बे एखे। जेरै सिख्ला समाव बिमा बिफाखौ जेरैबायदि रेसपेक्टगै मानमान होयोमोन, थिग बेफोरबायदिनो हाबा जाखांनाबो ओ हौवानि नखराव बेफोरबायदिनो बिहाव बिखुनजोफोरखौ बा माबाखौ एसे ओ रेसपेक्टगै ओ सोलिलांनो नाजायो बेफोरबायदि आरो हिनजाव जानांगोन। दे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बेफोरनिनो बागै जेनेबा जाखिनि हायो, एसे एनै औ देलाय।
आइजोफोरा नखर ओ जायखौ नखरनि गाहाय आइजो बेखौ जोङो ओ। माइनाव बा ननि माइनाव होननानै जोङो माने मानियो बा फालियो बे हिसाबै सासे नखरनि गाहाय आइजोआ माने गोबां ओम। मावनांगौ खामानि थायो आरो माखासे खान्थिफोरखौ मानिनांगौ जायो। ओ औ माने बै सासे आइजोआ गावनि नखराव गावनि ओ बिमा बिफानि नआव। बा सोलिबोनाय खान्थि बा गाव जेरै थाबोनाय गोसो बायदि उदां उदां थानाय, बे बेफोर बेफ ओ बैफोर खान्थिखौ जुदि ओ हाबा जाखांनायनि उनाव। सासे आइजोआ बेफोरखौ ओ माने बै हौवानि नखर नखरावबो लुबैनाङा आरो माने बांद्राय लुबैनाङा आरो
औ औ
ओ मानोना बै नोंनि बिमा बिफानि नखराव ओ थानाय माखासे नेमखान्थिया आलादा ओमफ्राय बै हौवानि नआव थाफैनाय नेमखान्थिफोरा आलादा जायो ओंखायनो ओ ओ उनाव हाबा जांखांनानै फैनायनि उनाव हौवानि नखरनि नेमखान्थिफोरखौसो मानिनांगौ आरो अब्लानिया ओ मोनसे नखरा माने गोजोन जों जानो हायो बे हिसाबै गाहाय बिफाव बा गाहाय बिफाव लानांगौ हिसाबै सासे न'खरनि गाहाय आइजोआ आबस बे मोजां सिबिनांगौ आरो न'खरनि गासैखौबो गावनि आंगो बायदि साननांगौ बिहाव बिखुनजोखौबो गावनि बिमा बिफा बायदि साननांगौ आरो गावनि फिसायनि फंबाय बिनानावफोरखौबो गावनि बिनानाव फंबाय बायदि बिदिनो साननानै लानांगौ आरो औ औ अब्लानियानो गोजोन जायो आरो मनोना आरो बेजों लोगोसे हौवायाबो मोजां जानांगोन हिन्जावखौ मान होनो रोंनांगोन सिबिनो रोंनांगोन आ जायखिजाया खामानियाव हेफाजाब होनो रोंनांगोन ओ बेजों लोगोसे हिनजाव हिनजाव बा आइजोआल' जे मावनांगोन गासै खामानिखौनो बेबायदि नङा हौवायाबो हेफाजाब होनांगोन हालाय हानाय खामानिफोरखौ औ औ बेबायदि बिदिनो आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोबा सासे आइजोआ
औ
जि जन फोरोंगिरि एबा मास्टारनि गुन थानांगौनो सासे आइजोनाव होमब्लास बियो सासे गोग्गो गुन गोनां आइजो आरो सोलोंथाइ थाब्लानोल'- दि बियो मोजां जागोन बे नङा माने माखासे आसार खान्थिफोरावबो मोजां जानांगोन। बिदिनो- अब्लासो बे सासे- एसे गोग्गो माने आइजो महरै आ सिनायथि जागोन आरो बेजों लोगोसे थाहैबाय आरो माय न'खराव गथ' गथायाइ उनावहाय गथ' गथाय मोननायनि उनाव जों गथ' गथायनि सायाव जोथोन लानांबाय। आ काहाय काहाय माने बिफावा गथ' गथायाइफोरनि सायाव नोजोर लाखिनाया सासे बिमायासो हायो आरो बिमानि सायावसो बांसिन थायो मानोना हौवाया जाबाय खामानिनि थाखाय बायजोआव ओंखारलांनांगौ जायो। सोरांबानो बा सोरबाया साख्रि मावनाय दाथ' आरो न'खराव थानो मोना। फ्रायानो थ बेनिखायनो सासे आइजोआसो बा हि हिनजाव एबा बे गथ'नि बिमायासो बेखौ गाहाय बिफाव लानांगौ आरो गथ'खौ फोरोंनाय खांनाय बानाय गासैबो बिथिङावनो
गासिबो बिथिङावनो सामलायलांनो नाजानांगौ आरो
औ औ औ हिनजावानो माने बांसिन लानांगौ आरो गाहाय बेफोरखौ मानोना औ औ आरो सानफ्रामबो गथ' फोरा बिमानि बिमानि खोथाखौसो माने खोनासङो आरो
खोनासङो औ औ
माने गोरलैनिफ्रायनो गोरलैनि गोरलैयाव गोरलैयाव रावखौबो बिमानिफ्रायनो सोलोङो। राय्लायजेनन्नाय औ बेनिखायनो ओ बांसिन बिमानि माने बुंनाय होननाय बुजायनाय फोरखौ लासिनो आरो गथ'फ्रा ओंखायनो बिमाया गाहाय बिफाव लानांगौ बेयाव
औ गाहाय बिफाव बिमानियावनो गाहाय बिफाव थाबाय आरो जुदि बिमायानो एसे एनै गाज्रि आखु दिन्थियोब्ला अब्लाथ' बिनि जाखिनि गथ' फिसा फिसौ बेफोरथ' सोलोंखागोन
नंगौ नोंथां औ माने बिमाया जेरै खालामगोन बा गिदिरफोरा जेरै दिन्थिगोन बै उन्दै खुदियाबो बेखौनो सोलोंगोन। आरो ओ मावगोन आरो ओम बेनिखायथ' उ उन्दैनिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो जोङो मोजाङा गावखौ दिन्थिनांगौ। फोरोंनांगौ ओ देरनानै जाहाथे ओ गाज्रि जाया एसे माने बुजिखा गोरलै उन्दैनिफ्राय फ्रायनो बुजिखायोब्ला मिथिखायोब्ला माने मोजां जालांसिनो आरो देरनानै उनाव बुजिनो हानाय गावहा बुजिया हानाय जानायसिम
औ सि दानो
औ।
औ नोंथां उनफोराव सावरायलायसैलायना?
औ नोंथां ओमबालाय। दे दे औ।